औ नोंथाङा मा खालामदों दा नोंथां?
औ आङो दायो नै माने ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ अब्ला नोंथांजों नोंथाङा फ्रिबा औ आंबो ओरैनो दं नोंथां।
औ।
नोंथाङा अब्ला फ्रि फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायदिनि नामा नोंथां?
जागोन ना नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां।
जों दा मागो दमासिनि सायाव एसे दान्दिसे सावरायनोसै सावराय नि मानोना बे मागोदमसि फोरबोआ जोंनि मोनसे बर' हारिनि फोरबो होननानै गोदोनिफ्रायनो मानिबोबाय थादो नङा होनबा नोंथां
औ खोनादों नोंथां
उम उम माने गोदोनि समनिफ्रायनो जे मागो दमासिखौ जोंनि आबै आबौ समनिफ्रायनो दिनैसिम मागो दमसिखौ मा फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। फोरबो फालिनायाबो
औ
नि जेब बर'फोरनि मोनसे फोरबो होननानै जों सिनायथि होजानो मानोना बे समाव
औ
मागो दमासि फोरबोआव जोंनि जे बर'आ बर' न'खर न'खर माने माने फिथा सौराय लारु बेफोरबायदि यै जानायखौ जों नुनो मोनो। जे बेजोंनो लोगोसे ओ गोबां बेबायदिनो ओ फिथा सौराइ बानायनानै न' न' जेन'बा गावजों गाव औ हैलायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङा मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे ओ गावनि मागो दमासिखौै फालियो आरो गोदोनिफ्रायनो बिनि सोमोदै एसे फोरमायना होनो नामा
औ हेलौ नोंथां हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा अ औ औ
दोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों दा जेनेबा आङो फोरमायनो लां जेनबा मागो दमासिखौहाय माबायदि फालिनाय जायो जोंनिखायजाय जेन'बा जोङो मागो दमासि होननानै बुङोबथ' जोंहा बर'फोरनि मोनसे आगु फोरबो होननानै जों बुंनो हायो दाथ' जोंहा बर'
औ नंगौ नंगौ
दा जोंहा जुमथ बेखौहाय जोंहा ओ बेखौहाय फालिबोबाय थादों दा मा गो दमासिया जोंना जानुवारि दानावहाय जोङो बेखौहाय जिबा थारिखआवहाय जोङो फालिनाय जायो आरो जिहेथु जोंहा बे सम फ्राय माने जोङो फिथा सौराय जानाय बिदिनो माबाफोर जानायखौ जोङो खालामनाय जायो जोंहा बे मागो फोरबोफोरखौहाय जोङो ओम गिबियावहाय जोङो बिदिनो पार्टि जानाय जोङो जेनेबा बेलागुर जोङो बेखौ जोङो खालामबोनायखौ जोङो नुनो मोनो जिहेथु जोंहा बेखौहाय हरनि समाव जानाय जायो आरो दा गोदोनि समाव जोङो बेखौहाय बेलागुर जानायखौहाय जोङो बांसिनै फालिनायखौ जों नुनो मोनो दा जोङो बेयावहाय बिदिनो ना बेदर आरि बायदिसिना लानानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेयाव जि जोङो दुब्लि फोथारावहायसो जोङो बेखौहाय जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जिहेथु जोंहा मागोखौहाय दुब्लि बोथोराव जोङो बिदिनो नारानि न' जेनेबा नारा हानानै बा जिगाब बेफोरबायदिनो माखासे ओ औवा बेफोरजों बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो जिहेथु जोंहा बेवहाय गोदोनि समाव माने जों रिपल प्लास फंफोरनि बेफोरबायदिजों जोङो सोंनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनामोन बांसिनानो जोङो ना नारा गोदोनि समावथ' माने गोबां नाराहायोमोन आरो जोङो बिदिनो। सप्तासेयाव सप्तानैै सिगांनिफ्रायनो जोङो नारा हायै हायै माने जोङो गामिनि सायाव सेंग्राफोरा माने सेंग्रा बा बोरा बेफोरबायदिनो गासिबो माने
औ
औ बे समावहाय माने जोङो नारा होनानै बुथुमनानै दोनोमोन आरो आरो जेब्ला समा जायो अब्ला जोङो न' बानायनानै जोङो बे न'आवनो जोङो मागो समावहाय फ फोर जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेलागुर जानायखौहाय दा जोङो आथिखालाव आथिखालनि समावथ' जोङो बेलागावनि न'फोरखौहाय गोबां रोखोमफोरनि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय जिहेथु जों आजिखालि माबा बास बिदिनो आरो हेलिकप्टार बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि माखासे बानायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा जोङो बै समावहाय माने बिदिनो बे बेलेग उजानाय जायगा जि जोङो न' लुनाय नारानि बेवहाय जोङो माने बिदिनो फिथा सौरायाइ बिदिनो बायदि बेदर आखा बिदिनो लांनानै जोङो जाहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
उम
जोङो बेखौहाय माने
औ नोंथां
फुङावहाय माने जोङो थिनथा सारिथासोहाय सिखारनानैहाय जोङो
औ दे
औ जोङो माने न'खौ नेनाय जायोमोन आरो दा बेनि उनाव जोङो माने सिफुङावहाय सिखारनानै जिथु जोंहा अखानायै माने
औ